हेल' औ खुलुमबाय।
औ।
औ दिनै जोंङो बिदिब्ला दुखान होनायनि सोमोन्दै जोंङो सावरायनोसै।
औ।
औ औ औ ओ बिदिब्ला जों सावरायनोसै दखान होनायनि सोमोन्दै।
औ थारैनो।
अ बेबायदिनो सुबुङा गोबाङानो जोंङो नुनो मोनो। होनबा दखान होना माने गाव गावनि जिउखौ खुंगा गासिनो दङ ओ बाहायजानाय मुवाफोरखौ जोंङो मोननो हायो। औ आरो गाननाय जोमनाय बेबायदिनो ओ सुबुंनि जिउआव नांगौमानिखौ जोंङो दखानाव हाय मोननो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो दखान होनानैबो जोङो गाव गावनि जिउखौहाय जों खुंलांनो हायो आरो
औ
बिदिबा नोंथाङा दखान होनायनि सायावहाय मा सानो?
दखान होनायनि सायाव बिदिब्ला आं फंनैसो आंनि बुजिनायजों आङो फंनैसो सिगाङाव फोरमायनि
औ औ
दखान होननानै बुङोब्लाथ' जों बायदि रोखोमनि जों दखान होनायखौ नुनो मोनो। जेरै गाननाय जोमनायनि जानाय लोंनायनि देलायनायनि बेबायदिनो न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोर मैगं थाइगं थाव संख्रै बानलु बेफोर गास सैनिबो दखान ओ दखान होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बे दखानानो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ हाथाय बाजारावबो जों होनो हायो। आरो गामियाव आरो सकफोराव बेबायदिनो गोबां मानसिखौ दखान होनाय नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायाव दखानखौ जोङो गोबां एभेलेबेल माने मोननो थाङो होननानै जों बुंनो हायो बुं फ्रोमबो गामियावनो गंफा गंफा द ओ ओ दखान बा ओ मा होनगोन लायो ओ जानाय मुवाफोरनि फाननाय बेफोरबायदि गलाफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
गलायाव मा मा मोनो बेफोरखौ आं बुंनि ओ देलायग्रा बुङोब्ला जोङो खानाय खानाय राबार ओ लिपस्टिक खानजं बेबादिनो पाउदार थाव
औ
बेबादिखौ जों मोननो हायो मोनसे गलायाव आरो जानाय लोंनायनि होननानै बुङोब्ला थाव, संख्रि, बानलु, हालदै मस्ला आलु ओ बेफोरबायदिनो मेगं थाइगं जों मोननो हायो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जों डक्ट दखानाव दख'ना गामसा लंपेन्ट बेबायदिनो ब्लाउस आर'नाइ फोरबायदि मुवाफोरखौ जों मोननो हायो आरो जेरै न' बानायनायनि मुवाफोर बुङोब्ला थिं उम बिदिनो लहा बायदि हुगफोर दर्जा बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ औ
बेबायदिनो बे दखान होनानै गोबां सुबुंफोरानो गावनि ओ थांना थानायनि लामाखौ दिहुननानै लादों बिसोरो आरो
बे थांना थानायनि थाखाय बियो दखान होनायाबो मोनसे मोजां माने रा राहा लामा होननानै जों बुंनो हायो दानि मुगायाव बुङोब्ला गोबां आइजोफोराबो मैगं थाइगंनि दखान होनानै गा ओ दख'ना गाननाय जोमनायनि दखान होनानै बिसोरो गाव गावसोरनि न'खरखौ सोलिलांगासिनो दङ। आरो दैदेनलांगासिनो दङ आरो गावनि गथ' गथाइखौ ओम बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानै मोजां सोलोंथाइखौ होगासिनो आरो गावनि फिसाफोरखौ गावनि गथ' गथाइफोरखौ ओ मोजां ओ थानो थाखाय मोजां गाननो थाखाय मोजां
औ
बेबादिनो मोजां सुबिदाफोरखौ ओ होलांगासिनो जों बेखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि हो नोंथांमोनि गामिआव ओ बेबादिनो गंबेसे दखानफोर दङ आरो बे ग'लाफोराव बे दखानफोराव मा मा मोननो हायो नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनि गलायावथ' गोबां दखान दङो ओ आरो जोंनि जोंनि गलावहाय गोबां नांगौ मानि जिनिसफोरखौनो जोङो मोननो हायो ओ जेरै जाग्रा द'खान जेखौ गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जानो थाखाय मोजां मोनो बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो गोबां ओ पासपुट जेखौ गथ'फोरा जानो थाखाय मोजां मोनो जेरै साउमिन मम' फ'क'रा बेफोरखौबो जोङो दखानावहाय मोननो हायो आरो हो गोबां गाननाय जोमनायनि द'खान आरो बेबायदिनो जे बर'फोर बर'फोरनि जे जे जेखौ बर'फोरा जानो थाखाय मोजां मोनो जेखौ बुङो अमा बेदर बेफोरखौबो जों जोङो मोननो हायो उम आरो लोगोसेनो बेवहाय न'नि आइजेंफोर ओ जेरै थिं आरो खालार जेखौ न'आव फुनो बेफोरखौबो जों मोननो हायो ल'हाल ल'हि बेफोरखौबो जोंनि गलायावहाय मोननो हायो बेफोरबादि गोबां दखानफोर दङ आरो जोंनि गलायावहाय
औ नोंगौ
आरो जे बर' दुखान बर' हिनजाव हिनजावफोर बर' आइजोफोर बिसोरबो दुखान होनानैनो जायो मैगं थाइगंनि दखान होयो ओ जेरावहाय जेखौ जोङो जानानै थांना थासि थांना थागासिनो दङ लोगोसे बर'आइजोफोरा जों बर' आइजोफोरा साहानि दखान होयो
औ
फिथा लावदुम बेफोरबादिनो दखानफोरखौ हो होननानै जिउ खुंदों आरो जों जों गामिनि गोबां आइजोफोरानो दखान होनानै गाव गावनि जिउखौ खुंगोदों आरो औ औ
थारैनो बिदिनो सासे आइजोआ सासे आइजोआबो सासे हौवाफोर हौवाजों माने मोनसे समान समान जोङो बिदि खामानि मावनो हायो होननानै जों बुंनो हायो थाखा फैसा खामायनायावनो आरो बिदिनो मावनाय दांनायफोरावनो बिदि सासे आइजोआबो मा ओ गावनि थांना थानाय मानि गावनि न'खरखौ दैदेननो हानाय बेबायदि गोहो दं होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा
औ औ
औ बेबायदिनो
औ
दे नोंथांआ बुंनाय
औ औ जोङो दा नायोब्ला नुनो मोनो गोबां मैगं मैगंफोर दखानफोरखौ हाय बर' आइजोफोरखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो आर ना बर' हौवासाफोरखौहाय जोङो गोबां खम नुनो मोनो जोङो बाजारफोराव थांनानै नायोबा जोङो मैगं थाइगंफोरनि दखानफोरखौ जोङो बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय जोङो हैनायखौ नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो आं सानोखि जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो दखान होनायनि गेजेरजों गाव गावनि न'खरफोरखौहाय खुंलांदों होननानै आं सानो
औ नंगौ
औ औ आरो गाव गावनि फिसाफोरखौबो फोरोंलांदों मोजाङैनो आरो बेबायदिनो दखान होनायनि गेजेरजोंनो गाव गावनि फिसायजों समान जे जेखौ आरजिनांगौ बेखौ आरजिदों होननानै हाय आं सानो आरो
औ थारैनो नंगौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बर' आइजोफोरा बेफार फालांगि खालामनानै बेबायदिनो दखान होनानै गावबा गावनि औ फिसाफोरखौ बिदिनो फोरोंलायनायाव थारैनो बिहोमा होनाय माने मोजां खामानि मावनाय होननानै जों बुंनो हायो दानि मुगाव अ बर' आयजोल' नङा गोबां हारिनि आइजोफोराबो माने बेबायदिनो मैगं थाइगं गाननाय जोमनाय बेफोरखौ देलायग्रा मुवाफोर फाननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ
औ आरो
बे औ
नोंथाङा बे दुखाननि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ औ
दे बिदिब्ला बुंनायसाय
ओ जोंनि गोनांथिफोरखौ हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ औ दखान होनोब्लाथ' दखान होनोब्लाथ' जोङो बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरनि गोनांथि एबा गाव गावनि गोनांथिफोरखौनो जोङो मोनजोबो मोनजोब नाय जायो होननानै जोङो मिथियो
औ
ओ जोंनि जिउआव जे थांना थानायाव जोंनो मा मा नांगौ जों बेफोर गासैखौबो जोङो दखानावनो मोननो हायो जोङो ओ नांगौ मानिखौनो जोङो दखानाव मोननो हायो आरो जों गोबां सुबुंफोरानो